हेलौ नोंथां औ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां बुंलाय।
आच्छा नोंथाङा फ्रि दंना?
औ बुं नोंथां
हेल' अ आच्छा आच्छा। ओरै औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां बुं
हेलौ औ आदसा नोंथाङा नोंथांजों सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन हागोन।
अ आदसा आदसा आदसा नोंथां। ओ नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनोसै। हेल'
औ
हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
औ दे नोंथां बुं दे।
ओ जोंनि जाखिनि मिथिंगायारि माखासे जाब्रबथाय।
औ औ औ औ औ
औ नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा जोंनि मिथिंगायारि जाब्रब थायाव मा मा जायो मा थासारि सोमजियो बेफोरनि बागै
अ आदसा मिथिं गायारि ओरैनोै मिथिंगारि जाब्रबथाय बुङोब्लाथ' गुबैयै बांग्रिं ओरै राना आरो ओरै अर्गें बेरफ्रु नाय आरो ओरै
नोंगौ नोंथां।
ओ अखा अखा बारखा जानाय बेफोरखौ हमनाय जायोना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
जबाय थाखायोना नोंथां दै बानायाथ' नोंथां
जायो जायो नोथां जायो हा
गोबां खहा जायो आरो लोगोसे गोबां मुलाम्फा जानाय नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नुनो मोनो औ खोनादों नोंथां
औ दैबाना जायोब्लाना माने बबेबा समान जायगाखौबो दै बानाया खुरखानानै लाङो। आरो आबाद फोथारफोरावबो आबाद फोथार खुरखानानै लाङो आरो आरो सुबुंनि खस्म' मावनानै गायनाय जि फिथाइ मोननो गोनां बेफोरखौबो दैबानाया खहा खालामलाङो आरो जिब-जुनारनि जिब-जुनारखौ खहा खालामो आरो लामा सामा न' बां बेफोरखौ खहा खालाम जोबलाङो नोंथां माने दैबाना जाब्रब थाया
नंगौ नंगौ नोंथां
औ आरो दै बानायानो जोंनो मा माखासे मुलाम्फाबो फैयो माने नोंथां। बे मुलाम्फायानो जाबाय बबेबा गो बबेबा गोथौ जायगाखौ बबेबा खनानिफ्राय लाबोनानै समान खालामलाङो आरो ओरै
औ।
आबादफोराव दै लोमसावनानै बेयाव हासार होफैयो। खोनादों ना नोंथां?
औ नोंगौ खोनादों नोंथां थिगानो बुंदों नोंथाङा।
औ औ आरो बे हासार होफैनायजों जेब्ला जोंनि मानसि सुबुं माहारिया आबाद मावो अब्ला आबाद फिथाइफोरा बेयाव मोजां जासिगोन। आबादफोरखौ मोजां जानाय नुनो मोनो आरो बांग्रि मावनायजों जाउ मावनायावबो गोबां खहा जायो माने नोंथा।
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
बांग्रिं मावनायजों गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो माने नोंथां। बहुत बेबो गोजौ गोजौ बिल्डिङा बांग्रिं माव जुदि बांग्रिं मावोब्ला बबेबा गोजौ गोजौ बिल्दिंफोरा गा बांग्रि मावनायनि बांग्रि मावो होनब्लाथ' हा सोमावनाय जायोना नोंथां हा मावनायखौनो बांग्रि मावनाय बुंजा मालै नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ।
बेफोराव बिल्दिंफोरा बबेबा गोजौ गोजौ बिल्दिंफोरा बायो आरो बबेबा लामा आ बुखायो आरो बबेबा बबेबा दालांफोराबो बायो आरो मोब्लिब मोब्लिबफोर मोब्लिबनि खुन्था जि जि कारेन्ट खुन्था बेफोरो बायो। खोनादों ना नोंथां?
नौंगौ नोंथां बायो औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
बेफोरनि गोबां खहा खालामलाङो आरो दै बाना माबायाबो बांग्रिं बांग्रिंआबो आरो अरगें बेरफ्रुनाय आरो अरगें बेरफ्रुनाय अरगें बेरफ्रुनायजों मालाबा अरगेंआ बिलो बिलो गेजेरावबो जे जाब्रबथाय जानानै बेरफ्रुनायखौ नुनो मोनो माने नोंथां। दैमा गिदि दैमानि जा सेर सेरावबो बेरफ्रुनानै बियो मोनसे दोहौ महरै सोमजिनानै जाहा बिथिनि खाथि खालानि जायगाफोरखौ लोमसावो। आरो हा गोजौ गोजौ हाजो बेरफ्रुयो बेनिफ्राय लाहा गोग्लैनानै मि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ खहा खालामो।
नंगौ नोंथां नंगौ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
आरो बारहुंखायाबो मोनसे मिथिंगायारि जाब्रबथायना नोंथां। औ बारहुंखाजोंबो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो माने नोंथां। बारहुंखाजोंबो गोबां खहा जानाय खौ नुनो मोनो ब गोजौ गोजौ बिफां लाइ बिफांफोरखौ बायनाय नुयो आरो सोरनिबा न' बां बुखारलांनानै सेमफायलांनाय नुयो।
औ। हेल'। हेल'। खोनादोंना नोंथां? नोंथांनि नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम नामा?
आतसा र नायनां
अ आदसा नोंथां खोनाबाय खोनाबाय। हालौ हालौ हालौ। नोंथांनि नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम नामा नोंथां। हेल'। गैया माथो नोंथां खोनायाखै।
जानो हागौ जोंना नेटनि एसे प्रब्लेम जानांगौ नोंथां।
अ आतसा आतसा आतसा।
औ आतसा दासो खोनादों नोंथां।
आदसा नोंथां नोंथाङा मिथिंगायारि जाब्रबथायनि बागै फंनसो बुंलाय नोंथां।
आ आतसा नोंथां मिथिंगायारि जाब्रबथाय बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथाङा जा खिनि फोरमायदों थिग नोंगौ बिदिनो जा मोनफा मोनफा जोंनि जाब्रब थाय जेरै अरगें बारहुंखा दैबाना बेफोरनो जोंनिनो मोनसे मोनसे मिथिंगायारि जाब्रबथायानो। थिगआनो नोंथां नों ओबो हमना ला जुदि गोबां अखा हानायनि। जाहोनाव जोंनि ओनसोलाव गोबां। दैबाना बा फुख्रि बिलोफोर लोमो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ लोगोसे गोबां। अखा हानायनि जाहोनावनो हाजो हालानि जाखिनि जोंनि। दै दैबाना जाबोनाय बेबो सोमजिनो हमो।
औ औ औ।
लोगोसे बेफोरबायदि दै ओ दैबाना जानाय लोमसाव लोमसावनि जाहोनावबो। जोंनि ओनसोलावबो गोबां माने जायफोर ओनसोला बोरि आरो ना नोंथां।
औ औ औ।
बैफोरबायदि बोरि ओनसोलफोरखौ माने दैमाया ओरैबायदि खुरखानानै लाबोनानै बबेबा गाहाय। जायगायाव बेफोरबायदिनो नों जा बुंदों बेफोरबायदिनो। ओ फबफैयो आरो लोगोसे जोंनि। माखासे आबाद मावनाय जा आबाद मावनाय बेफोरखौबो खायसेनिखौ ओरैबायदि ओ खस्थ'यै मावनायनि माबाखौ माने ओरैबायदि ओ माबा खालामो आरोना बेफोर नोंथां ओ सिलिंखार खालामो। हमनाला जुदि सोरबाया खस्थ' मावदोंबा सोरबाया सोरनिबा फिथाइया सोरनिबा फिथाइआवसो नांहैयो आरो ना नोंथां मोने
औ नंगौ नोंथां नंगौ
जेरै हमना ला नोंथाङा जुदि माइ गायनायाव हासार होदोंबा ना नोंथां
औ औ
औ बे हासारा जुदि नोंथांनिया अखा गोबां हानायनि जाहोनाव ओ नोंथाङा जाखिनि माइआव हासार सारदोंमोन बा बे हासार ना नोंथां ओ दै बानानि गेजेर जोंनो आलि सिनखाय सिनखि थांनानै आलि बोफ्रुला बो फ्रुलि थांनानै बै गुबुननि गायनाय जाखिनि माइ माइबारि खोथिया थिलि लोगोसे हा जेसेबांनिखि हालौनाय दं बै फोराव माने जाखिनि हासार सारग्रोदान बै हासारफोराबो माने बुस्रांनानै बै जाखिनि हासार गैयै हा बैफोरावहाय माने मेहेरगोनां हासार महरै जमा जायो लोगोसे बै जमा जानायावनो जोङो जाखिनि माइ गायो गायनानै बेयावनो जोंनि जाखिनि माइ फिथाय मोनामोन बैखिनियाव माइ फिथाइफोरखौबो मोनो आरो नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां
औ लोगोसे बेफोरबायदिनो ओ जाखिनि जोंनि माखासे दैबानाफोरजोंबो जेसेबांनोखि जोंनि माखासे दैमा जिं जिङानो हम बा बबेबा न'आनो हम बेफोरबायदिनो बुखारलांनानै जोंना गोबां खहाबो सोमजिहोयो।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ बेफोरबायदिनो माखासे दैफोरखौबो गुबुंले खालामो लोगोसेयैनो बेफोरबायदिनो बायदिआरि बेमार सोमजिनाय बेफोरबायदिबो अ जायो। बेफोरबायदिनो एम्फौ-एनला सोमजिनाय बबा दै खना बबेबा माबा जराव बिदिनो ओ लासै लासै बिदिनो सोमजिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
लोगोसे बांग्रिं बांग्रिंआथ' जोंनि जाखिनि बे मिथिंगायारि सम्फदावनो गोग्लैयो बा मि मिथिंगायारि जाब्रबथाय खैफोदावनो गोग्लैयो।
औ औ औ
बेयावनो ओरैबायदि गोहोम खोख्लैयो जाय बांग्रिंआ गोबां गोख्रैयै ओ गोबां गोख्रैयै गोबां गोख्रै मावनायनि जाहोनाव माखासे न' बां ओ माखासे बिल्डिं गोजौ गोजौ बिल्डिं बेफोरखौ माने सोमावग्लुं सोमावसे सोमावनानै जाखिनि ओ हा सिनखावसे सिनखावनानै बिसोरो माने बैफोरबायाददि। गोजौ बिल्डिंफोरखौ बुफ्रुला बुफ्रुलि खालामनायनि जाहोनावनो जोंनि गोबां माखासे सुबुंफोरा जिउ खहा खालामनांगौ जादों आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ बेफोरबायदि जोंनि गेज ओ जोंनि ओनसोलाव बा गुबुन ओनसोलाव गोबां जाब्र'बाय थायो जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो माखासे जाखिनि जाब्रबथाय जानाय नु खाथियाव जायैखौ जों गोजानाव ओ गोजाननिखौ जोङो माखासे इन्टारनेट बा ससियेल मिडिया नि गेजेराव नुनो मोनो माबायदि थिंगायारि जाब्रबथाइआ जे ओ सासे मानस सुबुंनि जिउखौ बा गोबां सुबुंनि जिउखौ बोरैहाय खहा खालामो बे बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो। ओ नोंथां बै मिथिंगायारि जाब्रबथाय जानायफोराव।
औ औ।
लोगोसेयैनो बेफोरबायदि जानायनि जाहोनावनो गोबां माखासे हाब फ्राबो माखासे सिनखावला सिनखावलि जानायनि जाहोनावनो गेब्रेंनाय सोमजियो जायबा हासार गैयै बे बेफोरबायदि माखासे माबाफ्रा सोमजिनो हमो आरो नोंथां। औ आदसा नोंथांजों सावरायनो आं खोब गोजोननाय मोनदों नोंथां जायफोर नोंथांजों मि थि बाथ्राफोर मिथिनो मोनबाय लोगोसे आं जाखिनि बुंदों नोंथांनो एसे एनै फोरमायनो हाबाय आसा खालामो उनफोराव बेफोरबायदिनो सावरायनाया जाथों नोंथां।
औ औ औ औ।
औ आदसा होमबा नोंथां जोंना समाबोथ' जाबाय। दा जों दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ दे जागोन नोंथां दे।
औ दे दे दे।
औ दे।